हेल' औ खोनादों।
औ बिदिब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोङो इन्टारनेटनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' रावआव बिब्दि इन्टारनेटनि सोदोब बिबिदि गैथवा दा दसे। नाथाय जोङो जेब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दै बुंगोन अब्ला जोङो मोनथिनो हायो। गोदो गोदायथ बिबायदि जोंनि जाय। गायाव इन्टारनेट बे गैयामोन। आरो दिनैनि दिनाव बेयो साफ्रोमबो बे। इन्टारनेटखौ बाहायनाय जायोसै दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला बाहेरावथ दोंखायोमोन जोंनियाव उनावसो। फैनाय जादों बे इन्टारनेटआ दा इन्टारनेटखौ माबायदि बाहायो होन ब्ला जों मोनथियो बयबो दोनैनि दिनाव बे इन्टारनेटखौ बाहायखायो। माबायदि ओ खामानिफोराव बाहायो होनब्ला जोङो मोनथिगौ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन खामानिफोर जायो जोङो दोनैनि दिनाव मोनथिनो हायो आरो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुनजों राइ लायनो होनब्लाबो जोङो हायो सावरायज्लानो आरो बे इन्टरनेटनि गेजेरजोंनो जोङो ओ भिदिवसफोर नायनो होनब्लाबो हायो आरो बे इन इन्टारनेनि गेजेर जोंनो जोङो जोंनि खाथि खालाव बा गुबुन जायगाफोराव। मा जादों जायाखै जोङो बेखौ मोनथिनो हायो दा बेफोर गासिबो खामानिफोरा इन्टारनेटनि गेजेरजों जायो जेरैहाय आरो बुंबावनो हागोन जेरैहाय ओ रांनि जि पेमेन्टफोर। गुबुननोबो जों हरनो हायो बिनि गेजेरजों जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो जोङो माबाफोर बायनोब्ला जोङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सोलियो आरो जेरैहाय बेंकफोरावबो जेब्ला थांगोन इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो खामानिफोरा जायो बा फालांगि मावनायफोरावबो बो इन्टारनेट जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोराव बे इन्टारनेटआ जायो होननानै जोङो बुंजायो। आरो बे इन्टारनेटानो जोंनि ओ समाज बा जोंनि जागायाव गोबां सहाय खालामदों। इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबाङा रांबो खामायदों होननानै बुंजायो जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन दङ इन्टारनेटआ सहाय खालामदों दा नोंथाङा बे इन्टारनेटनि सोमोन्दैनो माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला नों थाङा फोरमायनो हागोन बे सम खौ लानो हागोन।
उम इन्टारनेट इन्टारनेट। नानै बुङोब्ला हादारन रावाव हादारन बाथ्रायाव।
औ।
मोनसे नेट मोनसे सिंनि जाल जि जाल गासैखौबो दोनथुमनो हायो गासैखौबो। सोनानै दोननो हायो बे मोनसे इन्टारनेट
आरो इन्टरनेटहा जोंहा बुहुमावहाय।
बिदिहै ब्रिटिसनि साइन्टिस्फोरा बे इन्टारनेटखौ बनायदोंमोन।
बनायदोंमोन
ससे जागायजेननाया डेटआ माबायावनो जादों मा होनदों बे। नाइनटिन सिक्सटि नाइनवनो खिन्थु बे
सिक्सटि नाइन आवनो औ बे नाइनटिन ओइटि नाइननिया ब्रिटिस साइन्टिस्ट औ। बिसोरो इनभेेन बे वेब औ बेब डाब्लिउ डाब्लिउ दत वेब वाखौ हो जादों आरो खिन्थु इन्टारनेट मोनसे प्रजेक्टनि नामानो ओ माबा दिपार्मेन्ट अफ डिपेन्स एडवेन्स इन्टारेस्ट प्रजेक्ट। ए नाइनटिन सिक्सटिनाव बानायदोंमोन ना औ इउ एस निफ्राय दा औ औ आरो बेबायदि जादों आरो इन्टारनेट खो
लिंक कानेक्सन माने ओ सोमोन माने
सोमोन माने नो लिंक गोनां औ कानेक्सन गोनां दै सिं सिं औ औ औ। ओ दङ बै हाजो एकदम वयार
नों ङो जि नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय बेथ' हयथ'खा बे इन्टारनेटनि जोङो मा खालाम
जोङो।
खामानियानो जाहैबाय गु
बेयाव जोंनि सेबखांना लानाय गासै जोंनि डाटा ज नि जोंनि गासै ओ सेबखांना लानाय जिराद बेसादफोरखौ जोङो ओ केमेराजों सेबखांनाय जों सावगारिफोर सेबखांनानै जोङो ओ बे इन्टारनेटावहाय खालामनानै दोननो हायो आरो जोंङो
आरो जोङो दिनै इन्टारनेटनि जुगै जों गुबुन मोनसे हादोराव गुबुन मानसि
फोरखौबो जों इन्टारनेटनि गेजेर जायगायाव थानानैनो सहसै
इन्टारनेटनि जुगगिदि जों‌ङो दिनै
बुहुमाव जेरै बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट गैयाब्ला जेबो खामानि गैया होननानै जाना था होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नंला। मानो होननानै बुङोब्ला इन्टारनेटआ गासै।
दा गासै जोंनि थांना थानाय जिबननि जि लामा बेयाव इन्टारनेटआ गोबां बाहागो लाबाय।
दिनै मबाइलाव दसे इन्टारनेट गैयाब्लानो मानसिफोरा बे जानबुंआव ओ नेट गैयाब्लानो दिनै मान फोर गोदाव सोराव जानो हमो बेथिं इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब भिडिअस बायदि बायदि। बेबायदिहै। इन्टारनेटआव बेबायदि। वेबसाइटफोराव। नायनो नागिरो आरो नायनो लुुबैयो आरो बेखौ नुवाब्ला दिनै थानो हाया जायो आरो बेनो मोनसे बहुद बोलो गोरा इन्टारनेटनि खामानि आरो नोंथाङाबो आरो
नोंथाङाबो आरोब्लाव जुदि बुंबावब्ला आंबो गोजोननाय मोनगोन आंबो बुंबावगोन आरो नोंथाङानो बे समखौ लाफिननो हागोन। औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बे इन्टारनेटआ माब्ला जागायजेनदोंमोन आरो बेखौ माबायदिहै दै सिं सिं गुबुन गुबुन हादोराव बिखौ लांनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंसो बे इन्टारनेटआ सोलिगासिनो दङ। दा नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों इन्टारनेटानो। जुदि गैयाब्ला जोंनि जायगायाव जोंफोरो गोदाव सोराव जागोन बा सुबुंफोरा गोदाव सोराव जागोन मानोना दिनै बे इन्टारनेटसो गोबां सुबुंफोरनि जिबनाव गावगावनि समखौ। हेंगारनो थाखाय बाहायनो खाबुखौ मोनदों संसाराव मा जादों जायाखै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरैहाय खेला गेलेनाय अनलाइन खेला गेलेनाय बा बि बिदिनो गुबुन गुबुन भिडिअस नायनाय नोंथाङा बुंलांदों बायदि बायदि वेबफोराव नायो बे फोरखौ नायाब्लानो। थानो हाया। बियो मोनसे। गोम होननानै नोंथाङा बुंदों आरो बे। बेफोरो सैथो बाथ्रा दोनै। इन्टारनेटानो गैयाब्ला फेसबुकआबो सोलिनाय नङा इन्सटाग्रामाबो सोलिनाय नङा इउटुबाबबो सोलिनाय नङा बा अनलाइन भिडिअ नायनाय फिलिम नायनाय बेफोरबो जानाय नङा जेबो जानाय नङा खेला दुला बा बायदि। दा बे इन्टारनेटानो जोंनि। बे समाजाव थानायाव थांना थानायाव जोबोद सहाय खालामदों होननानै जोङो बुंजायो आरो बे इन्टारनेटनि गेजेरजों। जोंनो गोबाङा दिनै। रांबो कामाय। जों बेफोरखौ मोन्ना हायो ओज सोरबा सोरबा गोजानाव दोनै फोरिनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो आरो। बे बे बे सोलोंथाइ लाहैनायाव जे न'आव जे फैफिननो हाया गोजाननि थाखाय फैनो सानोब्लाबो नाथाय इ इन्टारनेट थानायखाय मोखांजों मोखां सावरायज्लायनो इन्टारनेट थानायखाय खाबुखौ मोनदों। बा रांफोरखौबो न'आव लां थांफायालासिनो न'निफ्रायनो ओ जि पे बा जि पे बा बिदिनो पेटिएम फन बे बेफोरनि गेजेरजों इन्टारनेट थानायखाय सेकेणडआवनो फैसाफोरखौ रांफोरखौ हरनो हानाय बिबदि जादों दा नोंथाङाबो जोबथा बिब्दिनो इन्टारनेटनि जि खामानि सहस जि जाबाय दोनैनि दिनाव थांलालाय नो गोनांथि गैला नों बो बेबादिनो बुंनो हागोन दिनै माबायदि खामानि मावदों इन्टारनेटआ जोंनि जायगाफोराव जोंनि समाजफोराव नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन
इन्टारनेट दा बेबायदि जोंनि जिबनावहाय बेबायदि मैखोम बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनबाय दिनै सारा बुहुम नाङैनो मानसिफ्रा दिनै बर'फोरल नङा
औ औ
औ
हायो माखासे बेयाव बाथ्राफोर गासै बाथ्राफोरनि राव सोनानै दोननाय जादों आरो जि बाथ्राखो जोङो सोलोंनो नागिरो नायनो नागिरो जोङो बे इन्टारनेटावहाय जों गुगोल खालामनानै नायब्लानो जोङो नुनो मोनो आरो बे इन्टारनेटआ दिनै मोनसेल खामानियाव बाहागो बे लायाखै नाथाय गासै बेबायदिनो खामानियाव बियो बाहागो लादों ओ दिनै इन्टार्नेटखौनो जोङो बुंनो नांगोन इन्टारनेट जुग इदिनो जों टिभिफोराबो नुनाय सिगनेल फैनाय बेफोर गासै यैबो इन्टारनेटनिनो मोनसे बाहागो आरो दिनै मबाइलाव जिखुनु नेट लानानै नायनाय मानाय एक्जाम लिरनाय एक्जाम होनाय गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव फाइल ट्रेन्सफार खालामनाय फट' बेबायदिनो सावगारिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय वाटसेप बाहायनाय फेसबुक बाहायनाय बेफोर गासैयाव इन्टारनेटनि गोनांथि जों बेसेबांखिनिखौनो जोङो रायलायबाय आरो जोङो बुजिनो हाबाय आरो इन्टारनेटआ मा बुस्थु हसायैनो इन्टारनेटनि जुगेदि मा खामानि जायो जों बेफोरखौ बुजिनो हाबाय। औ अब्ला नोंथाङाबो बे समावनो दोनथनाय
दोनथ'नायखौ सानबायदां औ। नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर होनाय थाब बाय मानोना नों नोंथाङा गोबां बेबायदिनो इन्टारनेटआ मा दोनैनि दिनाव माबायदिहै हेफाजाब खालामदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां बुंबाय ओ नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आरो बिबदिनो सा सावरायनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय हामबायसै।
उम थेंकिउ